नोंथां खोनाबायना? औ औ मानि बागै सावरायनो होनदोंमोन नोंथां?
औ ओ नोंथाङा फ्रि दङ ना?
औ दङ।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां जोङो नोंथांजों आङो फंनैसो आयदानि सायाव सावरायनो नायदोंमोन सावरायजागोन ना?
जायो नोंथां दे सावरायदो।
औ ओ बिदिब्ला नोंथां आयदायानो जाहैबाय जे आबाद आबाद होनोब्लाथ' जोंना बायदिसिना गुबुन गुबुन आबाद जायो नङा होमबा समजों लोगोसे ओ दा नोंथांमोननि ओनसोलाव माइ आबादखौ एबा बायदिसिना उफेर आबाद मा मावो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
हायो हायो नोंथां ओ होमबां होमबा आं फोरमायनोसै नोंथां। औ। जोंना गिबिया ओरै जोंनि साइडजों ओरैहाय माइ आबाद मावो, फाथो आबाद मावो, बेजों लोगोसे जोंहा ओ सबाय आबाद मावो, दानि बोथोरनि न'खौला ओ जायखिजायानिखौ जायो नोंथां?
औ।
दैज्लां बोथोरनिखौल' ना मानिखौ नोंथां?
अ जायो नोंथां माइ आबादनि सायावनो एसे फोरमायगोरदो गिबियावनो।
अ होमबा माइ आबादखौ मारै मावो आंनो गिबियावनो होनबा नोंथांनो फोरायगसे ना मानो?
औ औ।
दे होमबा खोनासंदो नोंथां। जोंना गिबियावनो माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा ओ दल हा एबा दै थाग्रा हा नांगौ गिबियावनो। ओ बिनि उनाव जोङो ओ बेजों लोगोसे जोंहा ओ माइनि जोलैबो नांगौ। जेरै जों बे माइ जोलैखौसो फुनानै ओफोनानै उनाव जों बेखौसो माइ गायो नालाय नोंथां। जोंहा गिबियावनो बे माइ जोलैखौ फोनो थाखाय जोंहा बिदिनो दलहा एबा दै थानाय दै थाग्रा बांद्रायबो थाग्राया नोंद्राया बिनो एसे दै हाबग्रा जायगा नांगौ जेरै बेखौ जों गिबियावनो ओ ओ नांगोल एबा ट्रेक्टरजों खनथाम खनब्रै मोजां एवनानै बिनि उनाव जोङो माइखौ सोमनानै दोननानै ओ जोङो माइखौ फोगोन आखाइजों आखाइजों फोनानै जेब्ला माइआ बिनो दान मोनसेसो जागोन, होनब्ला गोजौ जागोन गोजौ जाखांनायनि जों उनाव जोंहा बेखौ जों नों आं मानसिफोरा बेखौ आखाइजों फुनानै बुखुनानै आखाइजों बुखुनानै जोङो मुथा मुथा खानानै दोनगोन। बिनि उनाव जोंहा बेयो मोनसे बेखौ जोङो बुङो बेखौनो बुङो जों खोथिया। बिनि उनाव जोंहा दङ ओ माइ ए बेखौसो जोङो उनाव गायसिगोन, दाना जों बेखौ गायनो थाखाय खोथियाखौ गायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो बेयावबो जोंनो दै थाग्रा हा नांगोन जेरै बांद्रायबो नंद्राया जेरै दै हाबग्रा हानांगोन सिदोमा मा हा नांगोन जेरै हा मोदोमनांगोन बाला अन्थाइबा जानाय नङा नोंथां बाव। ओ जोंहा बेखौबो जों गिबियावनो खारायग्रोगोन खारायनायनि उनाव जोङो सामार होगोन, सामारनाय सामार होनाय उनाव जोङो बर' होगोन बर' होखांनायनि उनाव जोङो ओ मै होनानै जोङो बेखौ गायगोन। जोंहा गायनायनि सिगांबो गाय जेब्ला जों माइ गायनो नागिरोना होमब्ला जोंहा गिबियावनो ओ जोंनि बे बर' आइजोरा एबा बर' समाजाव जोंहा गिबियावनो माइ आबाद जानायनि थाखाय जोंहा मोजां बिदिनो सोरबा सोरबा दुब्लियाव आलारि बाथि फोजों नुयो गाबागाव नेम बायदियै माइ आबादा मोजां जानायनि थाखाय जोंहा बिदिनिउनाव ओ नों आं सुबुंफोरा बै जोंनि खोथियाखौ ओ बेखौ लानानै जोंहा ओ उनाव आखाइयाव लानानै जोंहा बेखौ गायगोन। गायखांनायनि उनाव जोंहा बेखौ उनाव ओ गायखांनानै जोंहा -' बेयाव दै सोना होबाय थागोन एसे एसे जेब्ला माइआ ओ दान मोनब्रैसो जागोन होनब्ला गिदिर जानानो जोंहा माइनिफ्राय जाय बिबार बारगोन बिनिबाय उनाव माइ खिलिगोन माइ खिलिखांनायनि उनाव जोंहा मास मोनसेसो दान मोनसेसो थनानै जो हा ओ माइया राबा एबा रा-राखानायनि उनाव जोहा माइआ मोनगोन माइया मोनबा जोहा बेखौ जोहा नों आं सुबुंफोरानो एबा मानसि फोरानो जोहा बेखौ हागोन देबा दै हाखांनायनि उनाव जोहा बेखौ जोहा बेखौ खासिजों हागोन खासिजों हानानै जोहा बेखौ उनाव ओ बजा बजा खानाय दोनगोन। खाख खांनायनि उनाव जोंहा बेखौ बिदिनो माइफोरखौ हाजोब खांनायनि उनाव जोंहा बेखौ उनाव ओ न' फारसे दिखांना लांगोन न' फारसे दिखांना लांगोन जेरै एबा मोसौ गारि एबा आथिखालावथ' गोदो गोदोनि समावथ' जोंहा बर'फ्रा मोसौ गारिफोरजोंसो सो माइखौ न'आव लाङोमोन दा जों आथिखालाव नुनो मोनो जों लांनायखौ नुनो मोनो मिचिनफोरजों जों बिखौल न'आव लाना थांगोन न'आव लां खांनायनि उनाव जोंहा बेखौ ओ बिदिनो फुंनानै ओ दोन्थ'गोन एबा जाबनानै दोनहैगोन जाफ्फानानै जेब्ला माइखौ जों रोगाखांजोबगोन अब्ला जोंहा बेखौ मारा होनाय होनो बुं बु‌ं मारा होसिगोन आरोना मारा होनाय होनना बुङोब्ला जोंहा बेखौ माइखौ मोजां एसे गोजौ जाबनानै बिदिनो सथिव ओ ओ एक्स' एक्स' मुथासो जाबनानै जोंहा बेखौ मोसौजोंबो होयो एबा ट्रेक्टारजोंबो होयो ओ गोदोनि समाव मो सौजोंनो गिदिं होबाय थायोमोन मोसौखौ गाग्लिहोबाय थायोमोन होमब्ला माइआ हारसिंनो सिरिला- ङोमोन नाथाय आथिखालाव जोंहा टेक्टार जोंबो होसै आरो बिदिनो माइ सौग्रा ओ ओं माइ मारा होग्रा मिसिनबो ओंखारबाय जोंहा ओ गोदान बिरोनदामिननि गेजेरजों बेनि उनाव जोंहा बेखौ उनाव बिदिनो होखां माइखौ सिरिखांजोबनानै जोङा उनाव माइखौ ओ जेब्ला माइगोजा जायो होम बा बिनि गेजेरावनो जोङा जिगाबबो ओंखारगोन जिबखौ जोंहा आलादा फारसे खालामगोन आरो ओ बै माइखौ जों आलादा फारसे खालामोन जोंहा बेखौनो माइखौ उनाव जोंहा बेखौ फोरोंखांनायनि उनाव बाख्रियाव सोना दोनगोन आरो जोंहा बै जिगाब फो जाहा मोसौफोर जानो थाखाय एबा बेखौनो जों बाहायगोन मोसौ जानो थाखाय आरो बेखौ माइखौ जोंहा सुबुंफ्रा जानो एबा मा सिफ्रा जानो थाखाय बाहायगोन आरो बेखौनो जों बिदिनो दोनगोन आरोखि बेनो माइ आबाद मावनायनि खान्थिया नोंथां आहाम ओरैनो नोंथाङा नोंथाङाबो मोनथिखायो ना मा मा आबाद दं नोंसिरनिजों एसे फोरमायना होदो होमबा
औ नोंथां ओ दा माइ आबादनि सायावसो नोंथाङा फोरमायनानैनो हो बाय नङा होमबा दा गोदो‌ गोदाय समनि फ्रायनो जोंना जेरैबायदिहाय ओ माइ आबादा मोनसे जोंनि एंगार हायै मोनसे आबाद होनांगोन नङा होमबा बेखौ जोंनो अरायबोनांगोन दा माइ आबाद होनोब्ला जोंना ओ गोदोनिफ्रायनो मोनसे मावबोनाय हुदा एबा गोदोनि समाव बांसि नानो नोंथाङा फोरमायनाय रखम नांगोलजों हेवनायखौ जों नुनो मोनोमोन ना थाय दानि समाव आथिखालाव जोङो बायदिसिना मेसिन एबा ट्रेक्टर बायदिसि नाजों हेवनानैनो गायनायखौ जों नुनो मोनो
औ औ नोंथां
ओ गोदोनि समाव जेरैबायदिहाय ओ समजों जेबो माने लोब्बा गैया यामोन जेसेबां सम नाङाखैमोन मानो अब्लाबो हालजोंनि हेवनानै गाय नाय खौ नुयोमोन लोगोसे आरो फसलखौबो जों मोजां जानाय नुयोमोन नाथाय दानि समाव जों आबादानो जा जेखि जाया आबादानो जा ओ आबाद मावनायाव हासार बायदिसिनाखौ होआब्ला जों आबादखौ जानायखौ नुवा नङा होमबा दा माइ आबादखौ जोङो गोदोनि समाव बुंनो थाङोब्ला माइब्रा जोसा आसु माय बायदिसिना बेफोरखौ बांसिन मावनाय नुयोमोन नाथाय दानि समाव बायदिसिना सोरखारा आनजाद लानानै दहनदों जेरैबायदिहाय ओ रनजना अनजना रंग बन्द स्राबनि बायदिसिना गुबुन गुबुन मुंनि
जेरै र-रनजित जादु ना नोंथां औ
गुबुन गुबुन मुंनि ओ माइ दहननायखौ जों नुनो मोनदों आरो फिसा ओ माने फसलनि सायाव बांसिन ओ माबा खालामो आरो नायो आरो ओ जेरावहाय फिथाइखौ बुर्जा मोनगोन बेनि सायावसो माने दानि समाव गायनायखौ नुनो मोनो आरो दा माइआ नि अनगायैबो जोंना जेरैबायदिहाय समजों गोरोबनानै दैज्लां बोथोराव मावनाय उफेरिया आबाद ओ भे-जिंखा, भेन्दि, लेस्रा, फाथो बायदिसिना गुबुन गुबुन आबादखौ मावनाय नुयो। नङा होमबा? ओ‌ बिनि अनगायैबो दैज्लां बोथोरनि अनगायै बो जोंना मेसें बोथोराव ओ बेसर आबाद आलु आबाद लोगोसेनो बायदिसिना आबादखौ जोंनि ओनसोलाव मावनायखौ नुयो। औ औ नोंथां बेफोर जोंनि बेफोरखौबो जोङो माने फाननो थाखाय नङाब्लाबो जों गासिबो न'खराव जानो थाखा य एसे एसेब्लाबो फैयो आरो नाथाय ओ फालांगि खामनायफोरनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला बिसां-बिथांमोनहा जोबोर बुजा-बुजा गायो एबा बुजा-बुजा फोनायखौ जोंङो नुनो मोनोनङा होमबा? नाथाय दानि समाव लोगो से बेफोर उफेरा आबादाव नायनो थाङोब्ला फालांगि खालामनाय स माव बिथांमोनखो मुलै एबा बायदिसिना रासायनिक हासार बायदिसि ना होनानै ओ फसलखौ मोजां खालामनायखौ जों नुनो मोनो। नङा होमबा? जायनि जाहोनाव जोङो सुबुंफोरा जानानै जोंनि देहाफोरखौ बांसिन खहा जानाय एबा गाज्रि जानायखौ जों नुनो मोनो। नंगौ ना? ओ बिनि थाखायनो जोङो बिनि अनगायैबो जोङो ओ न'आवनो एसेबाबो बांसिनथ' एसेबाबो हा बायदिसिना थाखायो ओनसोलाव, नङा होमबा? ओ बिनिखायनो गावबा गाव नोखरावनो जानो हानाय खिनाखौ गावबा गाव ओ हासार बायदि सिनाखौ बाहायनानैनो गायोब्ला जोंनि देहाया जेबो खथि जानो हाया एबा जेबो खहा जानो हाया आरो दा न'खरावनो मोनो हासार होनोब्ला जेरैबायदि हाय गोबोरखि हासार, बेसर आबादनिफ्राय मोननाय जोङो ओ फेरेदखांनानै मोननाय जा बेखौबो जों हासार महरै बाहायो। बिदिनो बेवनो जोङो हासारनि से मुलि बायदिसिनाखौबो जों मिथिंगानिफ्रायनो बानायनानै जों आबादखौ मोजां खालामनो हायो आरो फास्थआव बेफोरखौ बुंनांगोन जे ओ दानि समावथ' मुलि बायदिसिना होआब्ला फसलफोरा मोजां जाया ए म्फौ बेबायायदि सिनाय सुनाय नुनो मोनो। नाथाय ओ रांनि बिथिङाव एबा राङारि आंखाल जानायनि थाखायनो जोंना बां सिनानो बेफोरबायाददि फालांगि खालामनांगौ जानांगौ एबा जानांगौ फैना फैदों। ओ बिनि थाखायनो जोङो फालांगि हाब्लाबो एबा जों गावबा गाव न'खराव मावनानै जानो हायाब्लाबो जों हाथाय-बाजाराव ओ बायनानै लाबोब्लाबो बेखौ अरायबो जों साब'धानै जानाया मोजां आरो जेनेबा दै गुदुं बायदिसिना याव बाहायनानै सुनानै जोङो बेफोरखौ जानाया मोजां आरो लोगोसेनो ओ जोंना आबाद होनोब्लाथ' जा- जाया-जायगा लानानै जायगा गुबुन-गुबुन जायो। नङा होमबा? ओ बेफोरबायदिनो दा ओ बुंनो थाङोब्ला औ गुबुन-गुबुन जायगायाव जोबोर बुरजा-बुरजा बा
औ जेरै ओरै जोंनि जोंनि साइडजों जेरै फाथो आबाद मावो आरो जुखाम आबाद मावो ना नोंथां ओरो‌ थारुन आबाद मावो आरो बेजों लोगोसे गेजेराव थाबावबाय ओ थालिर-थालिर आबबो मावो जोङो जेरै थालिरखौ फालांगि खालामनानै फानो। ओ बिनि उनाव जोंङो बिदिनो नोंथाङा जेरै बुंलांखांबाय जेरै सिबिं देमसि थाबाय आरो बेजों लोगो से ओरै मैं-थाइगंनिखौ बुंनो थाङोब्ला जेरै जोंहा नोंथाङाबो एसे फोरमायनाय बाय दि जेरै जोगोनार, खुमब्रा, पथल आरो बेजों लोगोसे मैथा- मैथा गोजा, मैथा बांगाल बि थाबावबाय नोंथां। उम आरो उम आरो बेजों लोगोसे गोजा गोबां रोखोमनि आबाद मावनायफोर जेरै सबाय थाबाय दाबायदि जेब्ला माइ गायनाय बो थोर बेजों लोगोसे सबाइ आबादखौबो मावफायो आरो सबाया मेसे मेसेंआवबो मावनाय जायो मोननामा नोंथां सबाइखौ औ आरो बेखौ नै दा दाबायदि बोथोरावबो माइजों लोगोसे माइनि आलियाव मावनाय जायो नोंथां
औ औ माइनि आलि जिङाव
औ आरो बेजों लोगोसे थारुन आबार बेथ' मावखायो जोंहा नै दा बायदि थारुन आबाद आरो बेजों लोगोसे हालदै आबाद जाबाय जोंहा हाइजें जाबा जाबाय दा नोंथां ओम
औ नोंथां नोंथाङा फोरमायनाय बदिनो जोंनि ओनसोलाव दा फोरमायनाय बायदि पटल एबा थारुन बेफोर आबाद जोंनि ओनसोलाव मावनाय नुआ एबा जोंनि ओ माने हाफोराबो मिलाया नालाय बिनि थाखायनो जोंनि ओ बेफोरखौ मावनाय जाया लोगोसेनो ओ औ।
ओरैनो नोंथांमोननिजों फाथो आबादखौ मावगोन ना मावा
औ नोंथां मावो नाथाय ओ नोंथांमोननि ओनसोलनि जरैबायदिहाय जोबोर बुरजा एबा बा गान बिनिफ्रायनो जोङो बिलाइ फोराननायजों लोगोसे बेनिबो फाथोनिफ्रायबो जोङो ओ जा बायदिसिना साथिनि खिया बायदिसिना गुबुन गुबुन बानाय नालाय बे बेफोरबायदि बानायजासे जोंनि ओनसोलाव फोआ आरो जानो आन्थाखौल' फोनायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां
औ नोंथाङ औ!
लोगोसेनो आरो ओ जोंनि ओनसोलाव जेरैबायदि जोगोनाथनि बागान बायदिसिनाखौ मावनायखौ नुनो मोनो आरो औ। बिदिब्ला नोंथां जोंना समाबो जाना फैबाय ओ बिदिब्ला नोंथाङाबो जोबोद मोजाङै फोरमायबाय बेनि थाखाय नोंथांनिसिम साबायखर आसा खालाम आरो इयुनाव रायलायनो मोनगोन होननानै गोजोनथों।
औ दे नोंथां।
गोजोन्थों।
औ नोंथां गोजोन्थों।